हेल' खोनादों ना
आ खोनादों नोंथां दे बुं
अ माने आं नोंथांजों ओ जोंनि बर'नि मोनसे फोरबो मागो बेनि सोमोन्दै सावरायनो कल खालामदोंमोन आरो सावरायनो हागोनना?
दे जागोन दे।
अ नोंथांमोननिखै ओरैनो मागोखौ माबायदि फालियो?
मागोआ जोंनिया ट्रेडिसनेल मेथडआवनो फियो ओ मेथडआवनो बाबो मा नंला आ गामि नाङैनो ज जानानै खालामा आरोखि निजा निजा जालांबाय। उम
ओरैनो मागोआव थ जोंहा गोबां नेमफोर दंना बेफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
खेबसे बुंहरलाय।
ए जोंहा मागो फोरबोआव गोबां नेमखान्थिफोर दङ बेफोरखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा होनदां?
आ माने अ आंबो गोदो माबासोयोमोन बेनिफ्राय दा एसे माबानायखाय ओ एसां माबाला थ फासट फार्स्ट मा खालामो जोंनिया दाउखा मोननायनि सिगाङावनो जोंखौ सिखारनो होननानै ओ आइ बाबामोना बिदि फोरोंबोदो जोंखो। सान नुनायनि सिगाङावनो ओंखार
ओ बिदि। आ खननै खनथाम गिदिंनानै आ सानजा मोखां जानानै लगायनाय मोनसे नेम दोङो ओमफ्राय सोरबा सोरबा नालेंखरबो माबायो बुख्रुबो। ओमफ्राय माबानानै ओमफ्राय माबानाया एसे जागा लाना जागा बेलेग नाङा आरो। जोंनिया माबा खालिनो लगायो। ओ मा होनो सावो एक थारिखनि सिगांनो सावो जोंनिया ओमफ्राय खायसेथिं एक थारिखआवसो सावो होनाबो आं खोनानो मोनदों आरो।
औ जोंनि थिनि एक थारिखावसो सावो।
जोंनि नों-नोंथांमोननि आरो जोंनिजों फारागा बे जागोन जोंनिया दमासि दमासि खालि मा जाबाय दमासिनि खानसे सिगाङावनो माबाखो जाबाय आइ मिन खा-खानाखौ जाबाय। इनिफ्राय ए दमासि खालि सावबाय बिनि अखानायैसो एक थारिख जायो।
औ जोंनिया इदि बादि ओ जे दमा-दमाहि ना मा होनदोंमोन नोंथाङा? आङो बिदि दमाहिखौ मिथि दा जेनेबा जोंनिखि ओ बे पुसना पुस मासनि लास्टाव जोबथि दिनाव बेदिनखालि माने ओ जोंहा बारिनि बिफां लाइफांफोराव ओ माबा खायो आरो जिगाब बा नोलोफोरजों बेफोरजों खायो बा खुन्दुंफोरजों सोरगिदिं माबा बेंखननानै दोनो आरो। माने ओरैबायदि फोथायो। जे इदि बे फोथायनाय आरो गोदोनि बोराइ मुं आबै आबौमोननि फोथायनाय।
उम
बे मागो समाव ओ बिफांफोरा आलासि जायो होननानै फोथायो आरो। जेनबा आंबो बांद्राय मिथिया जाहाथे बे आलासि जाहैनानै फैफिननो आलासि जाहैबा माने फिथाइ थाया जाहैदों ओमफ्राय बिदि खाबथाना दोनबा आलासि जाहैनो हाया बेफोरबायदि फोथायो आरो। जाहाथे आलासि जाहैयालासिनो फिथाइ थाहैयो।
आं-आं आं दिनै खोनानानै गाहाम नांबाय। एखो मोनसियामोन आरो बे खोथाखो। आलासि जानाय खोथाखौ ओ आं बेखौ मिथिया जोंनिथिं ओं आ आ। ओमफ्राय खानाया जोंनियाबो खायो खिन्थु माबायावसो। खायो बांसिन बै मा होनना खाथि गासा ना खाथि गासा मा होनना बुङो बिखौ?
अ खाथि गासायावसो खायो नामा नोंसिना?
ओ जों बेहायसो आं खानो खानोमोन खिन्थु मागो स समाव बिदि आं गोसोआव गैया खानायसो सोरबा खानोबो हागौ।
औ जोंनिया मागोआव खायो आरो बेखौ खाखांनायनि उनाव आरो एक थारिखाव जेब्ला बेलागुर बेलागुर सावगोन दिनखालि बे दिनखालिबो जोंना फुङावनो दुगैयो जेनेबा जोंना एक थारिखाव सावो नालाय। दाउखा नुयैनि सिगां दुगैनांगौ। खौबो जोंनियाबो फोथायो। ओ बे दुगैनो थांनानै ननि आइजोआ जोंना ओ जों बाख्रिखौबो लिरखनो आरो एक थारिक खालि जोंनिया। माने बाख्रिनिफ्राय जोंङो लोखिया जिहेथु बेबो बिदिनो। जेरावबो थांनो हायैनि नखौ बेंनानै लाखिबाय थानायनि बेफोरबायदि फोथायो आरो।
आ बे दोङो।
औ ओमफ्रायो बिदिनो बे हरावनो माने सोरांनि समावनो जोंना सिखार नांगौ नालाय बे सोराङी समावनो गासिबो फिथा सौरायाइ गासिबो बेखौबो एवनानै लानांगौ आरो। ओ बेखौ एवनानै लानानै ओ आरो आलारि बाथि फोजोंङो। बाथौआव। बिनि उनाव बेलागुर जेब्ला बेलागुर सावखाङो होनाय समाव लावखार फोर दं लावखारफोर थायोना। बिसोर लावखारफोरा न न फि था सौराइ मागिनो फैयो आरो। बे दुगैखांनानै एवनानै ओमफ्राय फिथा सौराइखौ बिसोरनो हरनांगौ आरो गोथारखौ। नखरा मागिनो फैयो नखर नखर बे समाव।
फिथा फिथा सौरायाया बे देनायखनो होनोना ना माखौ होनो?
औ औ बे फिथा माइब्रानि एन्थाब आरो थावनि सिथाव।
ना सौराय जे होनना बुं फिथा सौराय।
औ सौरायाइबो दं सौरायाइया माइरंनि एवनाय ओरैनो देआलाय
अ एवन देयालासि दिनि अनाया ना?
बेखौ सौराय बुङो आरो मागोआव फिथा लावदुम। जाया जोंखि फिथा लावदुमखौ सिनायोना सिनाया
सिनायो सिनायो।
फिथा लावदुमखौ माने मागोआव जाया आरो जानो मोना मोसौनाव दुमालु जायो बेफोरबायदि फोथायो आरो मागोआव जोंना फिथा लावदुम जाया।
अ बिदि जायो होनना बुङो खिन्थु ओ बाह बानायबा जायो आरो आङो।
अ ओ जानायाथ मोसौ फोरनावसो जाहैयो नालाय मानसिया जानो हायो। मोसौनावसो जायो होननानै फोथायो नालाय।
ओम ओम नंगौ दे माबा मोनसे थि हाबना दोङो जायखौ जोङो मोनथिसवाखै। औ साइन्टिफिक बा आनाइन्टिफिक।
औ आरो मागोनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो?
मागोनि
औ मागोनि सोमोन्दै आरोबाव आं
अ मागोनि सोमोन ओं माबा बै खुलुमनाय हाबाफारिफोरा जोंहा सोलिया आरो फ्रय जोंनि जायगाआव आ बिखालि एक थारिख एक थारिख खालि जेरै उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो ओमफाय हाबा जागोदान दरा खैनाफोराबो गामिनिनो आदै मादै बिदिफोरखौ थांनानै आसिरबाद लाहैयो आरो गोदान बोसोर बायदि।
औ जोंनियाव मागोआव आरो गोथै फोरनो बावोबो आरो।
उम बावो बावो आं बेखौ बुंनायदोंमोन बावो बाउनाइया दमासि खालि बावोना एक टारिकआव बावो?
बिदिनो नै थाम बिदियाव बावो। दुइ तिन थारिखसोयालागैआव
उम उम बाउनायाव मा मा बावो? ओरैनो
ओरैनो उम मागोआवथ जोंहा फिथाइ सामथायाइ मोनो ना मोनामोनथाय बारा गोसोआव गैलायलांला।
उम
उ जाखिनि जायो नखराव बिदिनो बरनि ओंख्रिफोरखौबो गासिखौबो बावफायो आरो।
उम जौफोरबो जौ फोरबो बावनाय नुदां। जौफोर बावनाय नुदों आं जोंनिथिं।
ट्रेडिसनेल नालाय गासिखौबो बावो।
उम उम
मा मा दङ मा मा जायो? बेफोरखौ साम सबाय अनला ओंख्रि नार्जि ख्रि मैथाजों ना बेफोर गासिखौबो बाउवो आरो जौ जौआबोथ' जोंनि बर'नि जि आ मोननाय जायैबाय बेखौबो जों गारनो हाला
ओमफाय ओ नोंसोरनिजा ओ नखर नखर नखर बानायो ना बिदि गामि नाङैबो बानायनाय माबाया ट्रेडिसना दङ दासिमबो
अ बे बाउनाय हाबाफारिया नामा ना
माबाखौ होनदों ओइ भेला-भेला गर बानायनाया
औ मागोखौ जोंना गामियैनो बानायो गामि गंसेयैनो ज' लोगो नांनानै औ
अ जोबोद मोजां नाङो बेखो खिन्थु जोंनिया एसे मा आरो अहाबा बेलेग जायैबाय जानाया बानायबाय गोसो गैया बानायला बिदि मोनसे
औ बेखौ औ बेखौ मा होनो नोंसिनिखै जोंनिखैथ' बेला गुर होनो नोंथांमोननिखौ माबा होनो
ओ भेलागुरबो बाहायो खिन्थु ओरैनो जों उन्दैनिफ्राय मथ' मथ' होनबोयो आरो मथ' मथ'
औ बे बेलागुरखौ मोनबैसे मोनबेसे बानायो
मोनबेसे होनना बुंनो थाङोबा इनि इदि थिग ओरै गैया जाय जेरै बानायो सोरबा मोनसे सोरबा मोननै बिदि मा आ माबाफोर नियम दं नामा आंबो खोब सिङाव हाबनो हायाखै बा हाबाखै
औ जोंनिखै दङ दंनाया जोंनिखै माने बिदिनो मोनबा बानायो आरो बे मोनबाया औ मोनबा बानायो गासैयावबो जोंना ओ आलारि बाथि फोजोङो आरो आरो बेयाव फुजा होयो जोंनिया बुरै बेफोरबायदि नाम दं आरो राजा रानि सानथ्रि गाहाइ बेफोरबायदि आरो जेब्ला बेलागुर सावखांनानै जेबोला लावखारफोरा ओ न' न' फिथा मागिहैयो ना बेखौ मागिनानै लाबोनानै जोंना दैमायाव बो आरो दैयावबो मोननै बेखौ जों दायना दायनि होनो आरो जोंनिखैजाय बेखौ सावगारहरो आरो ओ दैयाव फोजावहरो सावनानै बे मागिनानै मोननाय फिथा सौराइखौ हरफायो आरो बाउहरो
उम
ओ बे लावखारफोरा अन्थाइ खुबै खुबै हरो आरो बे जाखिनि दैमायाव फोजावहरो सावनानै
थिग-थिगानो नांगोन होमबा बिदि माबाफोराव इउटुबफोराव भिडिय नायदों नामा बिदि
ओहो गैया जोंनि गामिनि जाखिनि फालिनाय आं बेखौ बुंबाय आरो
अ अ अ ओमफ्राय माबा एरियाया ओ गाहाम नांबाय रायलायनानै रायज्लायबावसिगोन आह